नोंथां
औ खोनादों नोंथां।
अ नोंथाङा दा मा खालामगासिनो दङ?
आङो नै बेबायदिनो ओरैनो जिरायना दंथयो
नोंथाङा फ्रिबा नोंथजों फंनैसो नोंथाङा फ्रिबा नोंथांजों फंनैसो खोथा सावरायगौमोन
औ औ सावरायजागोन दे नोंथां
औ ओ दा दैलां बोथोर नङा होमबा नोंथां
औ औ आङौ
अ बे दैलां बोथोरनि सोमोन्दै फंनैसो सावरायगौमोन नोंथांमोननिथिं दा दैलां बोथोराव बोरै थासारि जादों ओ जेरै दा अखा बांखा हाबाय थायो नङा होमबा दैलां बोथोराव नोंथां
औ औ नंगौ औ
औ बेफोर ओ बेफोरनि सोमोन्दै रायज्लायनो सानदोंं नोंथांजों ओ जेरै दा अखा हाबाय थाबा दैबाना देरोना देरा बा नोंथांमोननिखुइ बोरै सोलिदों दानि थासारिया नोंथाङा फंनैसो फोरमायनो हागोन नामा
औ औ हागोन नोंथां हागोन
अ अ
दैज्लां बोथोरावथ' जोंनि जायगायाव माने जोंनि ओनसोलाव आरोना जोंनियाथ' बर' गामि जाहैबाय नालाय लामा फ्राबो बेबायदिनो पाक्कानि बा सिसि ब्लकनि डेभलप नङा आरोना नोंथां दैज्लां बोथोराव माने थासारिया ओरैबायदि गाज्रि जायो आरोना जोंनि लामानि थासारिया माने थांलाय फैलाय हान्था मेला खालामनो हाथाय बाजार थांनो ओरैबायदि प्रब्लेम जायो जेरावहायनाखि जोंना एसे अखा हायोब्लानो लामाफोरा गोबां गाज्रि जायो आरो ना नोंथां जेरैहाय जेरैहाय आरो दाथ' दैज्लां बोथोर दानिया थ' बांसिनानो मोसजों हालौ लाना मानसि फोरा
औ औ नोंथां
ट्रेक्टरजों हालौनाय जायो ट्रेक्टर ओरै खारनायजों जाबजों अखा हायोब्ला माने ट्रेक्टर खारनायजों आरो लामा गाज्रिखाजों गोबां गाज्रिसिन जानानै फैयो आरोना जोंनि लामाफोरा
औ औ
दैबानानि बुंनो थाङोब्लाथ' जोंनियाव इसिबांखिनि दैबाना जाथ' आ दा माने खम आरो ना एसे एनै जायो अब्लाबो बुहुद खम जायो जों गां जोंनियाव माने लामानि थासारियाल' गोबां गाज्रि जानानै थायो आरो जेरै माब्लाबा समावहाय जोङो बबेयावहायबा थांनो गोनांबा इमारजेेनसि समब्ला माने जोंनियाव गारिफोर लाबोनो हाया बाइकफोरजों थांनो ह नांगौ बायदि समाव जोङो सहैनो हाय बायदिबो जालाङो आरो जेरै फरायनाय फरायसुला फरायसुलिफोराबो स्कुलाव फैनाय मानाय बेफोरबायदियावबो गोबां जेंना मोगा मोगिजों सोलिनो गोनां जायो आरो जोंनियाथ' बर'फोरा मैगं थाइगं गायनानै जायो बा माइ माइरं फाननानै जायो बेबायदि बेयावबो माने जोंनिया थांलाय फैलाय खालामनो बा गारि बिहरनोबो गोबां उसुबिदा जायो आरो लामानि थाखायनो फैनो नागिरा माने आरो जोंहा जेरै गोदोनिफ्रायनो जोङो दाउ अमा बोरमा फिसिनानै जायो नालाय बेफोरावबो माने गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय जोंनिया बेफारिफोर फैयो नालायनाा नोंथां
औ नोंथां
बेफोरबो माने फैनो नागिरा आरोना जुदिहाय लामायानो जोंनिया मोजां नङाब्ला अब्ला माने जोंनि ओनसोलाव माने हाबफैनो फैनो नागिरा आरो बारा
औ औ
दा नोंथांमोनथिंहायहाय माबायदि सोलिना दङ नोंथाङाबो फंनैसो फोरमायदो
औ नोंथां थारैनो जोंनि ओनसोलाव दा बुंनो थाङोबा गोबाङानो जोंनि लामा बा जोंनि बर'फोरनि न'खरखौनो बुंनांगोन मानो होनोबा जों गामिया दैमा खाथियावनो दङ नोंथां
औ औ
दा जोंनि दैलां बोथोरावथ' जोबोद अखानिबो गोनांथि जायो आबाद मावनाय मावग्राफोरनि थाखाय आरो जोंनो अखा नङाबा जों आबादखौ मावनो हाया नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नंगौ नोंथ
औ बेफोरबायदिनो दा अखा हाबाय थायोबा जोंना जोबोद लामा बा बेफोरबायदिनो दैनि थाखाय जोबोद प्रब्लेमखौ नुनो मोनो आरो मानो होनोबा जोंनि दैमाया खाथि हाजोनिफ्राय बोहैबोनाय दैमाया बे बेफोरबायदिनो दैमाखौ लोमसावनानै बेफोरबायदिनो खाथि खाला न' थानायफोरावहाय बेफोरबायदिनो न' बां बारि बागान दैया लोमसावफैजोबो जायनि जाहोनाव दिनै जों थानो जानो लोंनो जोबोद उसुबिदा मोनो आरो नोंथां
औ औ
बिनि अनगायैबो जोङो जेरावहाय दा जोङो स्कुल कलेज बा बेफोरबायदि थांनो हाथाय बाजार थांनो जेरै नोंथाङा बुंदोंमोन बेफोरबायदिनो जोंनि ओनसोलावबो जोबोद प्रब्लेम जानायखौ नुनो मोनो मा मानो होनोबा दा जोंनि लामायाबो खोब मोजां नङा जोबोद गाज्रि गोदोनि गोदोनिफ्राय एसे मोजांसिन जाबोदों थेवबो जोंनि लामाया दा फाखा हाइरड नङा बिनिखायनो अखा हायोबा हाब्रु हाब्रु बेफोरबायदिनो जायो जोङो दिनै जोंनि न'खरावबा गुबुन न'खरावनो लोमजानाय सोमजानाय जायोबा बेमार आजार जायोबा जोङो बेफोरखौहाय डक्टरसिम लांनो जोब जोबोद उसुबिदा जायो मानो होनोबा जोङो दिनै गारि लेंंहरबाबो गारि मोना मानो होनोबा जोंनि लामाया मोजां नङा आरो बिनि अनगायैबो जोङो बाइक बाइकफोरजोंबो लांनो हायि जाहैयो जायनि जाहोनाव जोङो दिनै खोब गोब्राब बेमार जायोबा जोंखौ जोबोद उसुबिदा जायो जोङो दिनै बुंनो थाङोबा बेफोर लामाखौ जोंनि बे ओनसोलनि जों गामिनि लामाखौनो बुंनांगोन जोंनि इसे बिथोर बा जों गामिया एसे बिथोर गायो दासिमबो सरखारनिफ्राय नायसनजायाखै आरो नोंथां
औ औ औ आङो आरो नोंथांनाव मोनसे खोथा सोंनो सानदों जिहेथु नोंसिनि ओनसोलावहाय नोंसिनि ओनसोलावहाय दैबाना बा न'खर न'खर दै लोमोब्ला नोंथां जेरैहाय दा माइ गायनाय बोथोर ना नोंथां माने माइ आबादफोरा माबायदिहाय जायो मोजाङै जागोन ना जाया नैबेफोरनि सायावबो नोंथाङा फंनैसो फोरमायनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां जोंनि ओनसोलाव बुंनो थाङोबा माइ आबादखौ दै लोमनानै एसे बांद्राय गाज्रिखौ जानायखौ जोङो नुनो मोना मानो होनोबा जोंनि दै जिहेथु जोंना दै बोहयो नालाय बिनिखायनो फलक बा बेफोरबायदिनो फलक हासार फैफायो बिनिखायनो। बे ओंखायनो जोंनि माइ आबादखौ बुंनो थाङोबा बांद्राय गाज्रिबो जाया मोजांखौनो जानाय मोनो आरो। एसे गिबि जोङो गिबियावनो मानो होनोबा जोङो दै गिबियावनो गायोबा एसे माइआ सोमखांनो हायो बेफोरबायदि सोमखाङोबा जोंनि माइ आबादखौहाय दै लोमब्लाबो बांद्राय बुसोमनो हायाबा बालाजों फबनो हाया आरो नोंथां
औ औ औ थारैनो औ सैथो
औ नोंथांमोननि ओनसोलावहाय बेफोरबायदि माइ आबाद जायोना जाया?
जायो जायो नोंथां जायो अब्ला जोंनियाव नोंसि सिनि बायदि बेबायदि इसेबां प्रब्लेम जाया आरोना नोंथां जेथिया अखा खम जायो अब्लासो माने जोंनियावहाय एसे दैनि बिबांआ थांनाय बोसोर सोरबा बेनि सिगांनि समफोरावहायथ' नोंथाङा नुदों जे दान्दिसे सम अखा हानानै बेनि उनावहायथ' अखानि बिबाङा जोबोद खम जालांदोंमोनना नोंथां।
औ
बेयावहाय माने जोंनि हाया माने सोरबा बायदिया गोबाङानो गायनो हानाय बायदिबो जायाखै सोरबा बायदिया बेबायदिनो दै मेचिन बरिं लाबोनानै जोङो फुख्रिफोरनिफ्राय लांनानैसो जोङो गायहैनो गोनां जादों।
औ।
बेबायदिनो आरोना जोंनि थासारिया माने सोरनियावबा नांगौ जायो सोरनियावबा नाङा जायो खिन्थु जिहेथु जि सम अखा हानाय सम होननानै बे समाव माने ओरैबायदि गाज्रि जायो आरोना नोंथां जोंनि लामा सामा माने दैया थालांनो नागिर आरोना जोंनि दुब्लियावहाय। लामाफोरा लामाफोरा गाहाय ओमफ्राय दुब्लिया माने ओरै सरफ्लायबोनाय बायदि जायो आरो ना।
औ औ
नि हालोदखौ जोङो दासिमबो मोजां खालामना ल हायाखै बिनि थाखायनो जोंनिया लामाफोरा गोबां गाज्रि जाना थायो।
औ जोंनि ओनसोलाव दा बेफोरबायदिनो जोंनि ओनसोलावबो बेफोरबायदिनो सोलिगासिनो दङ जोंनि ओनसोलाव बुंनो थाङोबा दा माइ आबादजोंनो बांसिनखौनो न'खर सालायनाय बा गथ' गथाय फोरोंनायफोरावहाय एसे मदद जों जोंनि ओनसोलाव माइजोंनो बा माइरं फाननानै माइ फाननानै बेफोरबायदिनो जानायखौ खोब नुनो मोनो आरो नोंथां
औ औ
नोंथां बिदिब्ला जोंना समाबो जाना फैबाय नङा होमबा।
औ औ नोंथां औ
अ बिदिब्ला नोंथांजों दानि थासारिखौ रायलायना सावरायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय।
ओरैनो नों
औ बिदिब्ला दोनथ'लायनोसै नोंथां।
औ जागोन दे नोंथांखौ
अ